माइ आबाद माइ आबाद मोनो औऔ
ओ बिथाङा मा खालामदों
औ दायो नोंथां आं दा फ्रियानो दंथ'यो
आदसा जेबोथ' खामानि मावाखै होनोमबा
ओहो जेबो खामानि गैया
आदसा आं बिथांजों माने दसे सम रायजल्लायनो सानदों बिथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंजों
औ औ हागोन नोंथां
ओं आं माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन बिथांनिसिम सावरायनो होननानै दा बिथाङा दसे सम होनो हायोबालाय आं टपिकखौ माने जोङो जि गोदो गोदाय बा जोंहा आबै आबौ खोनथाबोनाय सल'बाथा बेनि ओंथि गोनां खोथाखौ आं बिथांनिफ्राय माने बिथांजों फोरमाय फोरमायलायनो सानो आरो दा बिथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे सल'थाफोरखौ
ब म औ औ हागोन नोंथां बे गोदोनिफ्रायनो गोदो गो दाय आबै आबौमोनाथ' गोबां सल'बाथा खोनथायोमोन लामा जिं जिं जिरायनानै एबा मोनाबिलियाव गाव गावसिनि गासिबो फिसौफोरखौ ज' लाफानानै बिलिफां समावहाय ज' जिरायनानै जोङो आबै आबौ बौ मोना गोबां सल'बाथा खिथायोमोन जों बेखौ मिनथिनो मोननाय जादों आरो नोंथां।
औ
दाथ' गोदोनिफ्रायनो बे सल'बाथाखौ मिथिबोनाय जादों। आरो जोङो बे सल'बाथाखौ जोङो बिजाब फ्रावबो नुनो मोननाय जादों आरो दा आं बे सल'बाथाखौ बुंनो सानो आरो।
औ
आसागि बैसागि होननाय सानै सिख्ला सानै बिब' बिनानाव दंमोन आरो। आबै आबौमोननि खोनथानाय बायदिब्ला मोनसे गामियावहाय आरो सानै बोराय बुरै दंमोन बे सानै बोराय बुरैहा गथ' मोननो रोङामोन गोबां आबाद मावनानै जायोमोन। बिस्रा गथ' गैयामोन आरो बिसोरो एसे बोराय बुरै जानो हमबाय बे बोराय बुरैफ्रा बोराय बुरियाहाय बोरायाहाय बोरायाहाय इदिनो न'आव थाया नालाय एसे बेरायहैनो बेरायहैदोंमोन आरो एबा फोथार थांदोंमोन होनना होननाय जादोंमोन आरो आरो बुरियाहाय बिदिनो बेलासि समावहाय
सिला सिब्बाय थानायावनो गोजौनिफ्राय गय जरासे फाथै जरासे सिथलायाव गोलै फैदों होनना मिथि नो मोननाय जादों आरो नोंथां आरो बे सिला सिबबाय थानाय समावनो बुरियाहाय बे गय फाथैखौ थाबनो नुसनबाय नुसनानैहाय बे गय फाथैखौ गय फाथैखौ खननानै जोंहा दा बोराय बोराय फैबा सानैजों दाहराव ओंखाम जाखोनानै जागोन होननानै बे गय फाथैखौ बुरियाहाय सिला सिबबाय थानायाव समाव मोननानै खब सोनना दोनहैनाय जादोंमोन आरो नोंथां। आरो खबयाव सोना दोननानै बोराया जेब्ला फैयो अब्ला मोनाबिलियावहाय ओंखाम जायो होनब्ला बे बुरैयाहाय गय फाथै खबायाव सोना दोननायखो बावगारलाङो आरो। मावगारनानैहाय एसे गोबाव थानानै बुरियाहाय गैयामोन बोर बोराया गैयामोन आरो नोंथां। बुरियाहाय इदिनो न'आवहाय इदिनो खामानि मावबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बे खबायावहाय एसे गोबावनि उनावहाय बे खबयाव इदिनो एन्जर बेफोरबायदिनो इदिनो खबाइखौ सोमावबाय थादोंमोन एबा खबायाव गोबां सोदोब खालामबाय थादोंमोन आरो। आरो बुरैयाहाय खबाइखौ खबाइआव मा गाबबाय थादों एन्जरसो ना मासो होननानै नायनो थाङोब्ला बे खबाइनिफ्राय सासे गोरलै गथ' मोननाय जाबाय आरो। बेबायदिनो बोरायखौबो बोरायखौबो लिंहरबाय बोरायखौबो लिंहरनानै बिसोर सानै बोराइ बुरैया जोबोद रंजाखांनाय मोनबाय आरो गावसोरखौनो गाव जोबोद खुसि मोनबाय मानो होनोब्ला बिसोर बोराय बुरैयाहाय गथ' मोननो रोङामोन बिनिखायनो इसोरनियावहाय सानफ्रोमबो बिदिनो बोर बिबाय थायोमोन आरो बिनिखायनो इसोराबो नाहर बाय होननानै मोनथिनो मोनदों आरो सल'बाथायाव दंनाय बादिब्ला आरो ओ गथ'खौ मोननानै गथ'नि गथ'नि सायावहाय इदिनो गथ'खौ बोरै रायजोफोरनि सिगाङाव देखायगोन बेबायदिनो इसोरथ' गथ' मोननो रोङामोन नालाय बेबायदिनो सोलो बाहायबाय आरो गथ' मोननायनि बेबायदिनो बोरायाहाय सोलो बाहायनानै बुरिनि उदैयाव आहाय बिदिनो गान्दु एबा जिफोर सोना लानो थिनबाय इदिनो उदैखौ गिदिर नुनायनि थाखाय मान सिफ्रा नुनायनि थाखाय बेबायदिनो नय मास जाबाय होननानै गामिनि रायजो राजाखौ लिंनो थांबाय आरो नय मास जाबाय होननानै आरो गथ'खौ बेबायदिनो जोनोम होबाय होननानै मिथिहोबाय आरो बोरायाहाय बेबायदिनो सासे सासे मोन हौवा सा गथ' जोबोद मोजां मोननाय जाबाय आरो बे हौवासा गथ'खौ मोननानै जोबोद खुसि जाबाय आरो बिनि नामखौनो दोनदोंमोन गिलास्रोन आरो
बेबायदिनो गथ'आ बेबायदिनो देरनो हमबाय लांनो हमबाय बेबायदिनो गथ'आ गेलेबाय थायोमोन आरो जोबोद लोगोफोरजों गथ'आ मार्बल गेलेयोमोन आरो मार बिरनानै बेबायदिनो मार्बला एसे गोजानाव थाङोब्ला बेफोरखौ थ' लोगो लाय लोगो लायनो थिनो आरो बेबायदिनो लोगोआ लायनो थाङो गिलास्रोन गिलास्रोनि लायोमोन आरो बेबायदिनो आरो गेलेबाय थानाय समावनो ओ गिलास्रोना गिलास्रोनाहाय सातथाला हाजो बारनानै थाहैबाय आरो सातथाला हाजोआव आव गिलास्रोनखौ लायनो थिनबाय मारबलखौ लायनो थिननायावहाय बेबायदिनो सानै सिख्ला गामियाव सानै सिख्ला आ जि‌ दाग्रा बेबायदिनो गिलास्रिना लागै मोहैबाय आरो बे आसागि बैसागि होननाय सानो सिख्लानि जियावहाय बेबायदिनो इसोरनि गिला फिथाइयाहाय ओमफ्राय जहैजोबनायखौ जोबोद रागा जोंबाय आरो सानै सिख्लायाहाय बेबायदिनो ओ बै गिलास्रां लानो थांनाया बेखौ लाखिना दोननाय जाबाय
औ
बेबायदिनो आरो उनावहाय बोरायाहाय लायनो थांनायावहाय हरासै आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौहाय लानानै थांनायावसो बे बेबायदिनो गिलास्रोनखौ फसायनानै आसि बैसागिआ सानैबो मोजां मोनबाय आरो बेबायदिनोमोन आरो गोदोनि मिथिनो मोनो बेबायदिनो जोङो गोबां मिथिनो मोनो आरो बे सल'नि गेजेरजों
औ दाथ' बिथाङा सिगाङाव जि सल' बाथा खोनथादों आंबो खोनासंनानै बुहुत मोजां मोनबाय दाथ' आंनि गोसोआवबो मोनसे सल' बाथा दं आं बिथांनिसिम फोरमायनो सानदों
औ फोरमायनो हागोन नोंथां
मोनसे समावथ'नो ओ सासे आबादारिनि न'वावहाय साथाम साथाम फिसाल' दंमोन
उम
बिसोर साथामा ओइ गावजों गाव गावजों गाव नांलायबाय थायोमोन आरो
औ
ओमफाय सानसेखालि बिफाया इफोरखौ नुनानै गोसोआव बुहुत दुखु मोनबाय होमबा राग जोंबाय बिनि सायाव बिसोर साथामखौहाय मोनसे सिक्खा होनो थाखाय बे सानसेखालि सम लानानै इयो साथाम फिसालाफोरखौबो लिंहरबाय मोनसे जायगायाव
औ
ओमफ्राय बेयो मोनसे जायगायाव लिंहरनानै बेयो फिफाया ओ लावथि फिसा फिसा लाबोयो आरो दंफांनि लावथिया
औ औ
बेखौ लानानै फैनानै आ फिसालाफोरखौहाय बुंबाय नोंसोर गावजों गाव मानो राग जोंलायो बा नांलायबाय थायो नोंसोर बिनि थाखाय आं नोंसोरनो मोनसे फोरमान होनो जे नोंसोर नोंसोर बे फोरमनावहाय आंनो मोनसे खोथा खौहाय खालामनानै देखायो होननानै बुंबाय आरो बिसोरो।
औ
ओमफफ्राय बिफायाहाय सासे फिसा फिसलानो सासे फिस्लानो लावथि लावथि गंथां होबाय जमानो जमा नों फिसालाखौ बुंब नों जमा लानानै बेखौ खमसेनो सिफाय होनानै ओमफ्राय फिसालाया बे सासे खेलाया फार्स्ट फिसालाया बेखौ सिफायनो हायासै ओमफ्राय फिसालाफ्रा बांसावनाय सिफायनो हायि हायिनि जाहोनाव सेकेणड फिसा लानो होबाय नोंबो बेखौ बे लावथि मोन्दांखौ खबसेनो जमायोै सिफाय होननानै दा बे जों फिसाज्लायाबो बुंबाय बेबो हायासै दा थामथि जांग होबायो लास्ट माने थामथिनो थामज फिसालानो होबा बेबो हायासै ओमफाय ओमफाय आरो बिनि उनावहाय दाना लावथि मोन से मोनसे होबाय साथाम फिसालानोबो दा साथाम फिसालायानो सा बेखौनो लाखि मोनस नालाय बेखौ आरमैनो सिफायनो हाबाय साथामबो गंसे गंसे दा बिफाया बुंबाय नोंसोर बिदिनो लावथि मोनथामखौ नोंसोर सिफायनो हायासै लावथिं मोनसेल'बा सिफायनो हादों होननानै ओमफ्राय बुंबाय फिसाया नोंसोर नोंसोरनो नोंसोर दा मिथिनानै ला नोंसोर जेब्लानोाखि साथामजों जमा जागोन अब्ला नोंसोरखौ रावबो दबथायनो हाया बा नासयनो हाया बा नोंसोरखौ रावबो रावबो सिफायनो हानाय नङा जमा जायोबा दा नोंसोर एक्सट्रा एक्सद्रा जायोबा गुबुन मानसिफोराबो नोंखौ सिफायनो हागोन बा नाबथायनो हागोन बा दबथायनो हागोन बेनि गेजेरावनो इसोर फिसाला सादामाहाय मोनसे सिक्षाखौ मोनदों जे जों माने गावसोरोम गावसोर जमा अनलायनानै थायोबा बा समा मिलायनानै थायोबा बेयाव राबबो रावबो बेलेग मानसियाहा नाबथायनोबा नासयनो हाया। आरो बेखौनो मिथिनानै जों दा मिथिो जों जेब्लायबो गावजों गाव माने अनलायनानै थानांगौ एबा जों गुबुन मानसिजों जोङो इसोरजों मिलायाबाबो मिलायनानै जोङो लोगो बा जों बिदा फंबाय जों मिलायनानै थानांगौ जों जेब्ला मिलायगोन अब्लासो जोङो गोख्रों जागोन बा जोङो रावबो बेलेग मानसिफोरा जोंखौ नासयनो हाया बा द बिदिनो गोबां खामानिफोराव नुयो जोङो दे ओ हारसिं जायोबा जोंखौ हारसिं जायोबा जोंखौ नासयगोन। जोंखौ बुलाबायायगोन बा जोंखौहाय गुन बायदि बायदि खोथाफोराव जोङो जोंखौ रागा जोंङोगोन जों जेब्ला जमा जायो अब्ला जोंखौहाय साहावसाया जे जोंखौ माबामोनसे बुंनोबो बा जोंखौहाय थायनोबो बेनिखायनो आं बुङो जे जों जेब्लायबो गावजों गाव गोलायनानै थानांगौ आरो गुबुन मानसिफोर जोंयो इदिनो नांलाय खमलाय खालायनाङा बा जों मिलायनानै थाबा जों अनलायनानै थायोबा जोङो जोंनि थाखायबो मोजां बा गुबुननि थाखायबो मोजां आरो बेयावनो जों मिथिनो हायो जे
ओ ओ
गुबुनफोरा जोंखौ नासयनो थाखायल' नाजायो नाथाय जोङो जमा जायोबा बेखौनो जोंङो जमा जायोबा जोंखौ नासयनोबो हायाबा उम बायदि खामानिफोरावबो जोंखौ दब दबथायनो हाया बेफोरबायदि आरो दाथ' आं बुंनायानो बेनो जे जोंङो जेब्लायबो जमा जानानै थानांगौ दा बिथांङा बेनि गेजेराव माबा मोनसेफोर फोरमायफिननो हागोन दे
औ नोंथांनि सल'बाथाखौ आं खोनानो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला दानि दानि मुगायाथ' गोदोनि बायदि नंला गोदोनासो ज' ज' थायोमोन बेनिखायनो जोंङो इखौनो जोंङो मिथिनानै मोनो आरो नों फिथानाय बायदिब्ला नोंथां मानो जेब्ला जोङो न'खर गंसेयाव जोङो ज' थायोब्ला जोंनि गोसोआ जोंनि न'खरा सान्थि जायो आरो इदिनो आलाय सिलाय जाया बेबायदिनो नांलाय खमलाय जाया आरो गुबुनफोराबो गादबनो हाया जोङो ननो गंसेयाव ज' मिलायनानै थायोब्ला आरो जोङो इदिनो नांलायलायनानै गावस्रा रायलायनानै थायोबा जोंङो गुबुन गुबुननि नोजोराव जोंङो नादबजागोन गादबना दोनजागोन आरो सुबुंफोरजों मिनिजागोन बेबायदिनो आरो नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला आंङो गोजोननाय मोनदों नोंथांनि सल'बाथानि काहानिखौ जोंङो न'खर गंसेयाव ज' मिलायनानै थायोबा गासिखौबो सल्भ खालामनो हायो आरो गासिखौबो नांगौ जानाय गासिबो मुवा बेसादफोरखौ जोंङो ज' दोननो हायो आरो
औ होनबाथ' नोंथांनिसिम आं औ नोंथांनिसिम खोनानानै बुहुत गोजोननाय थाबाय दाथ' होमबालाय दोनलायनोसै औ दे